हेलौ औ नोंथां मा खालामगासिनो दं नोंथां।
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दंथयो नोंथां।
औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां थारैनो ओ जोङो ओ बर'फोराथ' जोंना गोबां रोखोमनि ओंख्रि जायो नङा होमब्ला नोंथां जेरैहाय न'आव बानायनानै जानाय एबा हाथायाव बायनानै जानायनि अनगायैबो जोंना गोबां हाग्रा बंग्रानि ओंख्रिफोरखौ जोंनि बर'फोरा माने खांथिंनानै जायो आरो नोंथां ओ जेरै जोंना हाग्रा बंग्रानि खौबो गोबां माने मुलि महरै जोंनि बर'आ बर' सुबुंफोराहाय माने खांथिंनानै गोबां जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंना हाग्रा बंग्रानि अनगायैबो जोंना न'फोरावनो गोबां ओंख्रि फोर बानायनानै जानाय जायो। ओ जेरै जोंना जोंनि बर'नि ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ माने जोंनि बर'नि ओंख्रि होनानै माने बयबो मोनथिगौ मानो होननानै बुंङोबा अनला ओंख्रिखौहाय जोङो गुबुनखौ जाया जोङो बुंनो हाया मानो होननानै बुंब्ला नाथाय जोंनि अनला ओंख्रि ओंख्रिया माने जोंनि बर'नि माने आंगो ओंख्रि माने जोंनि बर' हारिनि माने ओ गोरोबथेनाय ओंख्रि अनला। बेखौ जों माने जोंनि बर' सुबुंफोरा माने गासैबो जायो जोङो ओ न'खर न'खर माने गासैबो बानायनानै जानायखौ जों मोनथिगौ जेरै जोंना ओ अनला ओंख्रिखौहाय जोंना मोननै मोननै रोखोमावहाय जोंना संनानै एबा बानायनानै जानो हायो जेरै जोंना खारै। ओ अनला खारै जोंना बानायना जानो हायो आरो इदिनो जोंना ओ मैखिबो जानो हायो मैखियावबो जोंना बिनो थाइगिरफोरजोंहाय जानो हायो बानायनानैहाय। ओ बिदिनो जोंना अनलाखौ मान गोबां महराव संना जानो हायो जेरैहाय जोंहा बिदिनो ओ अनला खारैयावहाय बिदिनो लाइ होयोब्ला जोंना बिदिनो अनला फाख्रि जायो। आरो बिदिनो जोंहा खोमा खोमा बिबारफोरखौबो होनानै जानाय जायो। गोबां गोथाव जायो ओ बिदिनो आरो जोंना ओ अनलाजों हाय जेरैहाय औवा मेवाइ औवा मेवाइफोरखौबो जोङो औवा मेवाइखौ जों दाननानैहाय माने अनला खारैयावहाय बेखौ होनाय अब्ला जोङो बेखौ औवा मेवाइ औवा मेवाइजों माने अनला होननानै बुंनो हायो। ओ आरो जे औवाखौहाय जोंहा औवा मेवानिखौहाय आसार बानायनानै दोनो नङा होमब्ला नोंथां। बै आसार बानायना दोननायखौ जोङो ओ अनलायाव ला एबा बै आसार बानायनाया जोंना गोखै जायो नालाय ओंखायनो अनला होयोब्ला जोंना बेयो अनलाया मैखि जागोन आरो बिदिनो जोंना अनलाखौहाय माने गोबां महराव जोङो संनानै जानो हायो जेरै आरो बिदिनो ओ मुला खुथिफोरजोंबो जोंना ओ अनलाखौफोरखौ माने बानायनानै जानो हायो। ओ थिग बेबायदिनो जोंना ओ अनलाखौहाय गोबां रोखोमै जानायनि अनगायैबो जोंना न न' जोंथ' न'खर न'खर माने अनलाखौ बानायनानै जाखायोआनो ओ बिदिनो जोंना आरो अनलाया मोनसे जोंनि बर'नि माने गोरोबफ्लेनाय मोनसे जोंदों माने गोरोबफ्लेनानै थानाय होननानै बुंनो हायो जोङो जेरैहाय जोंना हाबाफोरावबो जेरै हाथा खुरनाय हाबायावबो जोंना अनला खारखौ माने बाहायो आरो नोंथां। ओ जेरै जोंना
औ नोंगौ।
बै हाथा खुरनाय एबा बे हाथा खुरनायाव जोंना अनला खारैखौ नांथारो। बे अनला हारैखौ जोंना जोंनि ओ खैना गोदाना जोंनो संनानैहाय जोंनि गासै रायजो राजाफोरनि माने रायजो राजानि सुबुंफोरनोहाय बियो संनानै जाहोनांगौ जायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंहा ओ बर' सुबुंफोराहाय अनला खारैजों माने एंगारनो हायै माने गोबां माने ओ एंगारलायनो हायि माने सोमोन्दो दंथारो आरो ओ जेरैहाय जोंहा अनला खारै गैयाबानो माने हाथा खुरनाया जाया होननानै जों
औ औ।
गोदोनि आजै आजौ ओ फालिबोखादो जोंना गोदोनो बेनिखायनो जोंनि आथिखालोबो मा दासिमबो जोंना बेफोरबायदि अनला खारैजों हा था खुरनाया माने दासिमबो दङो आरो नोंथां नोङो हाजारखि गोदोर हाबा खालामा मानो अब्लाबो जोंना हरावहाय बै अनला खारैजोंहाय जोंना हाथा खुरनाया थाखाथारो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोंना बर'नि ओंख्रिया अनला अनला ओंख्रिखौ माने जों मालाबाबो एंगारनो हाया। आरो अनला ओंख्रिजों ओ जोंनि बर' सुबुंजों माने ओरैबायदि गोरा मोनसे सोमोन्दो दं होननानै जों बुंनो हायो। थिग बेबायदिनो जोंना हाबा बिबाल' नङा अनला खारैया बिदिनो जोंहा मिटिंफोरावबो गोबां होनाय जायो जेरै बर'नि साहित्य सभा मि टिंफोरावबो आथिखालाव खारैखौसो होनाय जायो। जेरै जोंना अनला खारैयानो माने बर'नि मिथिजानाय ओंख्रि जानानै दङ जेरैहाय जोंना ओ जोंनि बर' सुबुंफोराहाय गोजान जायगाफोराव खामानि मावनो थांनाय एबा साख्रि मावनो थांनायफोरा जोंनिया ओ अनला खारैखौ माने अनला ओंख्रिखौ मोनजाया। बिसोरबो अब्लाबो जोंना ओ हटेलफोरावबो आथिखालाव जोंना बर' हटेलफोराव जेनेबा बाजै हटेलफोराव जोंना गोबां अनलाइन खामनानै मोनो ओ बेफोरनि ओ बि बिसोरबो माने गोजानाव थायोब्लाबो बे बिसोर माने संनानै जानो टाइम मोना। हाब्लाबो बिसोरो अनलाइन खालामनानै जोंना हटेल अनलाइन खालामनाबो जोंना अनला ओंख खौहाय जानाय जायो आरो नोंथां माने इसोरो बिराद जायो आरो जों अनला ओंख्रिखौ मालाबाबो हाया जोंनि बर' सुबुंफोराहाय स' बेबायदिनो जोंना अनला खारैल' नङा जे जोंना आरो दंबावो नार्जिजों अमा बै नार्जिजों अमाखौबो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबांआनो जायो जोंना‌ ओ बिदिनो ओ नारजि जों अमाखौबो जायो जानायजों लोगोसे जों नार्जिखौबो जोंनो गोबां खामानियावनो जोंखौ खालामो एबा मदद होयो जेहे जोंना गामिफोराव मानसि थैयोबा बै मानसि थैनायाव जोंना बिदिनो नार्जि अरगार दङ। ओ जेब्लासिम बै नार्जिखौ अरगारा ओ अब्लासिम माने जोंना बै थैनाय सुबुंजों माने सोमोन्दो थागोन। जेब्ला जोंना नार्जिखौ अरगागोन अब्लासो जोंना बै थैनाय सुबुंजोंहाय जोंना जेबो सोमोन्दो गैला होननानै होननाय जायो आरो जोंना गोदो गोदायनिफायनो बे नेमखौबो माने जोंनि बर' सुबुंफोरा फालिबोदों आरो नोंथां। आथिखालसिमबो जोंना बे ओ आथिखालसिमबो बे जोंना नारजिजों नारजि अरगारनायखौ माने आथिखालावबो जोंना बे माने बेफोरबायदि हुदाखौ माने दासिमबो गारनो हायाखै आरो माब्लाबाबो ओ गारनाय नङा आरो नोंथां ओ थिग बेबायदिनो जोंना ओ ओंख्रि होफानायजों लोगोसे गोबां हाबा जोंनि माने जोंनि नांगौआव माने एसेबां हेफाजाब होनाय ओ ओंख्रि एबा बिदिनो ओ ओंख्रि ओंख्रि एबा बिदिनो जोंना नांगौ जानायफोरावबो जोंना बाहाय जानाय जेरै मोनसे माने जोंनि आंगो ओं ओंख्रि होननानै जोङो बुंनो हायो जेरै अनलाजों, नारजि जों माने बेखौ एंगारनो हाया आरो नोंथां मानो होननानै बुंबा जोंनो नांगौ जाथारो। ओ बिदिनो आरो जोंना बेफोरखौ बेखौथ' जोङो जाखायोखा आरो जोंना बिदिनो गोबां खामानिफोराव बिदिनो बाहायनाय जाखायोखा बिनि गेजेरजों जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां हाग्रा बंग्रानिफ्रायबो ओंख्रि आथिखालावथ' संनानै दा दानि बोथोरावथ' जोंना जेरै थास' बिबार जोंनाथ' जेरै थाससे बिबारखौ गोबां रोमनि जानो हायो जेरै जोंना मैथा आरो खारियावबो जानो हायो थि बेबायदिनो जोंना थास'खौबो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां माने खहाबथाव खहाबथाव माने संनानै जानाय जायो आरो नोंथां जेरै अमाजों अमाजोंबो जोबोर गोथाव जायो जोंनि बे थास' थास' बिबाराहाय। बिदिनो आरो नाफोरजों नाजोंबो संनानै जानो हायो मान जोंनि बर' सुबुंफोराहाय गासै ओंख्रि खौनो माने हाग्रा बंग्रानिबाबो बेसेबांबा मिलौदो एबा खहाबनाय संनानै माने बानायनानै जानो रोंगौ आरो। बेनिखायनो जोंनि बर' सुबुंफोराहाय हाग्रा बंग्रानि ओंख्रिखौबो मालाबाबो नाङा एबा नास'या आरो नोंथां माने आथि गोदो गोदायबो जाबोगासिनो आरो आथिखालावबो बे हाग्रा बंग्रानि ओंख्रिफोरखौबो माने नागिरनानै जाबाय दं आरो नोंथां आरो इयुनावबो बिदिनो जालांबाय थागोन। ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय एबा ओंख्रिनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ नोंथाङानोथ' गोबां ओ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै गोबाङै रोखा रोखा फोरमायलांबाय अब्लाबो आं नोंथांनि सेराव ओ जा रोंगौ बेखौहाय फोरमायनो थाखाय आखाइ आव लाबाय नोंथां। ओ
औ नोंथां।
बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौहाय जोंनि बर' समाजाव जानायनि अनगायैबो आथिखालावहाय गोबां गुबुन गुबुन हारिफोरखौ बा ओ गोबां गिदिर गिदिर हटेलफोराव बा मिटिंफोर दाव थिंफोरावबो जोङो बेफोर ओंख्रिफोरखौहाय होनायफोरखौ बा मोनजानायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बेफोरबायदियैनो जोङो गिबियावनो जोंनो खारैखौ नांग्रोगौ जागौ नांग्रोगौ जायो जेरैबायदिहाय जोंना बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो जे गासैबो बर'फोरनि ओ दोरोङारि ओंख्रिफोरखौहाय जों खारैजोंनो बानायनानै जायो नङा होमब्ला नोंथां? थालिर बिफां बे थालिर बिफांखौहाय जोङो दानफायनानै ओ खारै जिरनो थाखाय बेखौ थागथियारि खालामनानै लानाय जायो आरो नोंथां। ओ बेफोरबायदियैनो जोङो बेखौहाय जिरखांनायनि उनाव बेखौ सान्दुंआवहाय मोजाङै फोराननायनि उनावहाय जोङो मोजाङै राननानै फैयोब्ला बेखौहाय जोङो सावनानै ओ खारै महर होनानै ओ लानायखौहाय जों नुनो मोनो आरो नोंथां। बेफोरबायदियैनो जोङो खारैखौहाय हांगार- हांगार खारै हांगारनिफ्राय जोङो बे खौहाय जोङो माबा मोनसे आइजें बा खरखा बा खुरैफोरखौहाय सफ्लंनानैहाय सरनानै लानांगौ जायो आरो नोंथां। बेफोरबायदि सरखांनानै लानायनि उनावहाय जोङो ओ आङो बुंगोन बुंनो सानगोन जे सबायजों साम' संनायनि बागै
औ औ जागोन
ओंखायनो सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो नोंथां। ओ जाहाथे बेनि ओ जा बिगुर बेफोरो मोजाङै हुनानै थाङो। बेनि उनावहाय जोङो साम'खौहाय संनो थाखाय गिबियावनो थाखोनबा बिनि खिथुफोरखौहाय जोङो मोजाङै दाननानै बा बे साफायै खालामनानै लानांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला साम'आव गोबां‌ लोख रो खोमनि लेथ्रा मुवाफोर थायो। बेयो दैयाव थायो नालाय नों थां। ओ बेफोरबायदियैनो जोङो बेखौहाय साफायै सुनानै ला खांनायनि उनाव बेखौ जोङो सारायाव मोजाङै थावजों एवफ्रानानै लानो नांगौ बेवहाय जोङो नांगौ रोखोमनि बा नांगौ जखानि संख्रिफोरखौहाय होनानै बेखौ साफायै एवनानै लानो गोनां जायो। बेनि उनावहाय जोङो सबायखौ दैजों रुग्रोनानै लानो गोनां जायो। बेनि उनावहाय जोङो नांगौ बिबांनि खारैफोर खौहाय होनानै बेखौहाय एसे खोबनानै मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौ होनांगौ जायो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय मोजाङै गेब्लेनाय बादियै ओ माबा मोनसे आइजेंफोरजोंहाय बेखौ सागंफोरजोंहाय सानानै ओ बेवहाय नांगौ जानाय बा नांगौ रोखोमनि खारै संख्रै बा ओ हालदै बेफोरखौहाय जोङो मोजाङै होनाय लाखांनायनि उनावहाय ओ जोङो एसे सम गोदौहोबावनायनि उनाव जा एवफ्रामनानै दोननाय जा साम' बेखौहाय जोङो ज्रब होनानै होनायखौ नुनो मोनोबा होनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जों गोबाव समनि बा गोबाव सम संनायनि उनावहाय बेखौ जानो हानाय जानानै फैयो। साम'आबो जोंनि बर'फोरनि मोन बे एंगारनो हायि दोरोङारि ओंख्रि होननानै गासैबो हारियावनो मोन थिनानै मोनो आरो नोंथां। ओ बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां!
औ नोंथां औ।
गोजोन्थों बिदिब्ला नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। गोजोन्थों